औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ मा खालामदो दा नोंथाङा?
औ आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ औ।
औ नोंहालाय मा खालामदो?
दा आंबो दंथ'यो नोंथां ओरैनो
औ दा नोंथाङा उन्दुनानै दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागौमोन ना नोंथां
हागोन दे सावराय जागोन नोंथां
दा आयदाया जाहैबाय हा जोङो हानि सायाव सावरायनो एसे उम
औ जागोन दे सार
नोंथाङाथ' मिथिखागो हा होनब्ला मा खौ बुजियो नङा होमबा दा ओ गासै जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबो हानि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? औ दा जोङो जों सुबुं माहारिजों बा जिब जुनारजों हाया मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो दङ।
औ एंगार हायै
दा बे हा बायदिसिना रोखोमनि थायो। खोनादों नोंथां? औ दा हा फोरा बायदिसिना रोखोमनि थायो। ओ गिबियावनो आङो हाखौ मोनथाम रोखोमाव बुंनोसै ओ गिबियावनो जोङो बालासिया हाखौ बुंनो हायो ओ दा बालासिया हा होनबाथ' जों बयबो मिथिखागो बाला हामा होनना बुंनाय जायो। दा बे हानि आखुथाय औ औ केरेक्टारखो आं बुंनोसै दा बेनि आखु
उम
होनना बुङोब्ला जोङो बाला सिया हाया सेरेफफोरा गिदिर गिदिर जायो ओमफ्राय बालासिया हाफोरा दैखौ हमथाना लाखिनो हाया। बाला सिया हा फोरा दैखौ गोबां बिबाङै सेरमाय होयो औ। दा बेनि उनाव, औ ओ बेनि उनाव जोङो बुंनांगोन हामा माथा हा। दा बे हामा माथा हाया बालासिया हानिख्रुइ सेरेबा एसे मिहि ओ खिन्थु हामा माथा हाया एसे बिबांनि दैखौ हमथाना लाखिनो हायो। ओ जोङो हामा माथा हाफोराव जोङो गम बायदि आबाद मावनो हायो बायदिसिना एसे दै खम बिबांनि दै सुग्रा आबादफोरखौ फ्रा खम बिबांनि दै नांगो बेफोर बायदि आबादखौ जोङो मावनो हायो आरो। दा फार सेथिं जोङो ओ उफेरा उफ्रा आबाद मावनोबो हामा मा था हाया मोजां आरो। दा बेनि उनाव जोङो ङो हाब्रु हा मोनो दा हाब्रु हाया जाबाय मिहि थार दा हाब्रु हाया गोबां बिबांनि दै हमथाना लाखिनो हायो। ओ फारसेथिं जोङो हाब्रु हायाव गोबां औ औ दा जोङो बेखायनो बेयाव हमथाना लाखिनो हानायखायनो ओ बेवहाय जोङो ओ माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो। जिहेथु
जि आबादाव दै नांगौ जायो औ बेखौ मावनाय जायो आरोना।
औ औ माइ आबादाव गोबां बिबांनि दै नांगो नालाय बेखायनो जोङो हाब्रु हायाव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो। दा जोङो बेल' नङा ओ जोङो हानिफ्राय जोङो बायदिसिना जों ओ सानफोर गोनांथि जानाय जोङो खायसे मुवानि महर होनानै जोङो बानायनानै लानो हायो दा जेरै जोङो ओ साथिनि महर होयो, बा धुनानि महर होयो। बेनि उनाव जोङो बायदिसिना दो औ दो दोख्ला बानायो नङा होमबा। दा जोङो दो बनायना जों मा खालामो? दोआव जोङो दै दोननानै औ औ दो दोख्ला बानायनानै जों फाननो हायो। औ दा हाब्रु हाया बेफोरबायदि मोजां जायो आरो। दा जोङो मुसुखा बानायनाय दो दोख्ला बानायनाय बेफोरो हाब्रु हाया बांसिन मोजां जायो आरो। औ दा बेजों लोगोसे जोङो औ जोङो बेनि उनाव जोङो फाइनसै जोङो हानिफ्राय जों मा मा बानायनो हायो? दा हानिफ्राय जोङो मा मा बानायनाय होनबा जों गिबियावनो जोङो न'बो बानायनो हायो हानिफ्राय दा जोङो ओ हानि न' होनना जे बुङो जेखो औ औ दा नोंथाङा बे हानि न'नि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
दा हानि न' माने जोंनाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हानि न'फोर बिदि थाबोनाय नुबोदों। आरो सुबुंफोरखौ बा गोदो जे जेराव मा जों मा होनो इथा बेफोरनि बाहायनाय गैया गैयै समाव जोङो हायावनो थायोमोन आरो हानिनो न' लुनानै बेरा बा औवानि बेरा ओमफ्राय खुन्था बिदि होनानै जोङो औवानि बेरायाव बे हा लिरलानानै लायो आरो। बिदिनो जों न' बानायो ओमफ्राय।
औ दा बे हा औ बे हा जिहेथु जोङो न' बानायनायाव इन्जुर होनना बुङो। बे इन्जुरखो जोङो हाजों लिरो दा बे इन्जुरखो हा जों लिरनो थाखाय जोङो हाखौ फासाव जोङो गाग्लिना लाग्रोयो। दा गाग्लिनानै जोङो बेवहाय ओ जोङो ओ गोबोरखिबो होनाय जायोमोन। जिहेथु आदथा जानो थाखाय गोबोरखि होनाय औ औ खायफाया होआ ओ खायफाया होयो गोबोरखि औ औ औ उम दा बेफोरबायदिनो जोङो न'नि इन्जुरखो बानायनानै ओ जोङो सोरगिदिं इन्जुर होनानै जोङो न' लुनानै ओ जोङो अखा बां खा बायदिसिनानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सान्दुंफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बा जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बेफोरबायदि न' लुनानै थायोमोन।
औ थायोमोन नोंथां
खो गोबां बिबांनि बाहायनाय जायो दा बेजों लोगोसे दिनैबो जोङो हा- हानिनो न' बानायनाय बायदि जायो जहेतु जोङो दिनै इथानि न' बानायनाय जायो नङा होमबा नों
औ औ औ नोंथां।
इथायाबा मानिफ्राय फैनाय इथाया मोननै रोखोमनि मोनो जोङो। मोनसेया जाबाय सिमेन्टदों सिमेन्ट बालाजों बानायनाय इथा आरो मोनसेया जाबाय हानिनो इथा नङा होमबा दा जों बांसिन हानि इथाखौनो बाहायनाय जायो। जिहेतु जोङो हाखो मोनसे इथानि महर होनानै
औ
बानायग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखो भात तायाव इथा भातायाव जोङो खैला होनानै सावनानैसो गोरा खालामनानै जोङो मोनसे गोदजा महरनि थाखौ जोङो बानायनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे हानिफ्राय बानायनाय इथाखोनो जोङो ओ सिमेन्ट बालाजों जोङो गाथनि खालामनानै जोङो गंसे पाक्का न' लुनाय जायो।
औ औ औ बेयावबो माने हानिनो-हानिनो मा होनो बेखौ खौ जेनेबा गुबै हेफाजाबा हानिनो जायो
अ हानि बिहोमा दं बेयावबो औ पाक्का पाक्का न' लुनायाव जोङो हानि बिहोमाया गोबाङैनो दङ'
औ दा बेखौनो बेखौन इथा बानायनायाव बेखौनो बानायनाय जायो नालाय बेयावबो हायानो गुबैहाय नांगौ जायोबाय मा हा बुङोबाथ' जोङो सारिय' फाले जेथिंबो जोंनो गोनांथियानो जायो आरो हानि
औ औ खोनादों आं नोंथां बुंबाय था नोंथां औ
दा आं बेखिनिखौनो बुंदों आरो दा नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायबावदो एसे
औ दा हायावथ' जोङो गोबां रोखोमनि जोंङो आबाद मावो नङा होमबा? दा हानि सायाव जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनोबो हायो आरो हा नि सायावनो गोबां लाइफाङाबो दङ होनबा दा बे खायसे खाय फा खायफा दा जिहेथु आङो हानि रोखोमखौ बुंखाबाय नालाय दा बेफोरबायदिनो खायसे खायसे बिफांनो दै खम नांगौ बा खायसे खायसे बिफांनो दैनि
दै बुरजानांगौ
औ दै बुरजा नांगौ जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै ओ जोङो जायगा लाना जायगासो बिफांनि रज'नाया जायो आरो औ औ दा बालाहामायाव औ बाला हा मायाव दै थाया नालाय बेनिखायनो बेवहाय ओ नि गोनांथि जानाय दंफांफोरा बे बालाहामाव थानो हाया। दा बेखायनो औ बालाहामाफोराव केकटास हारिनि बा जायफोरा बांद्राय दैनि गोनांथि जाया बेफोरबायदि लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो औ औ औ दा बे जाबाय हानि रोखोमखौ नायनानै थायो।
औ
औ दा बिदिनो जोङो आरो जोंहा ओ! आङो जोबनायाव नै इखौनो बुंनोसै जे थ' जोङो हानि सायाव जों गोबां बिहोमा दङ बा हाया ओ! हानि सायाव जों थांनानै थायो हानि सायाव जों सोनारनानै दङ दा खिन्थु जोङो जेब्ला हाया गुबुंले जायो अब्ला जोंनि सायावबो गोहोम गोग्लैगोन
गोहोम गोग्लैयो औ दा हा गुबुंनायखौबो जोंनो जोंनो गावनो बानायदों आरो सुबुंफोरानो
औ दाथ' औ खोनादों खोनादादों दाथ' जोंहा गोबां हा गुबुंनाया जालांगासिनो दङ दा जोङो आबाद मावोब्ला जोङो गोबां बिबांनि रासायनारि हासार
रासायनारि हासार बाहायनाय जायो औ बेफोरजोंनो जोंनिया बै खानस्रियाबो जोबलां नो हमदों
औ औ
दाथ' जों नुनोनो थांला खानस्रिखौ
औ
बेफोरथ' खानस्रि बुंबाथ' आबादारिनि लोगो
औ
दा बेफोरो हायावबो हासारखौ बेफोरो बेफोरनि हेफाजाब ज जों माइफोरखौ आबादफोरखौ मावनो हायोमोन आरो नाथाय दा जोंनिया रासायनारि हासार बाहायनानै बेफोर गैला जाहैबाय आरो
औ
औ नोथां नोंथाङा मा माबाफोर बुंदोंमोन नामा
औ औ दा जोङो जिहेथु हानि गुनखौ बांहोनो थाखाय जोङो रायनारि आसार जेरै दिपि ओ सुपार इउरिया बायदि बाहायनाय जायो दा बेफोराव ओ हानि गुना होमबा औ औ इउरियाखौ जों गोबां बाहायनाय दा बेवहाय ओ हानि हायाव थानाय एम्फौ एनलाफोरा थैजोबलाङो आरो दा खानस्रिफोराबो थैफालांनो गोनां जायो जाय हानि लोगो बा आबाद दारि लोगो होनना बुङो नडा होनबा हानि गुनखौ खान खानस्रियाबो बांहोनो हायो दा बेखायनो जुदि खानस्रिया थैयोब्ला हानि गुनाआ खमायलाङो दा बेनिखायनो जोङो आबादखौ जोङो आबाद मावब्लाबो नांगौ बिबांनि आबाद मोनला आरो खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो बिफांफोरा थांना थानो हाला मानो होनब्लाथाय जिहेथु हानि गुनानो गैला नालाय। जाय हायाव ओ मा होनो नाय नाइट्रजेननि बिबाङा गोबां थानांगौ बे हायाव नाइट्रजेननि बिबाङा खम जालांबाय दा नाइट्रजेननि बिबाङा खम जालांबा लाइफांफोरा हानिफ्राय नायट्रजेन गेसखौ बोरै सोबना लानो जुदि नाइट्रजेन गेसानो गैयाबा जिहेथु लाइफांनो औ लाइांनो देरनो थाखाय नायट्रजेननिबो गोनांथि जायो खायसे लाइफांनो खनि संख्रिनि गोनांथि जायो दा जुदि बे हायाव जुदि खनि संख्रि संख्रिनि गोनांथिया जुदि जोबलाङोबा ख'नि संख्रिया जुदि हायाव गैलाबा होमबा बै लाइफांफोरा बबेनिफ्राय ख'नि संख्रिखौ मोननो दा बेफोरबायदिनो जोङो जुदि हाया गुबुंले जालाङोबा लाइफांफोरनि थांना थानायाबो जानाय नङा आरो लाइफांफोरा थांना थायाबा जोंबो आदारखौ बबेनिफ्राय मोननो
औ जोंबो सुबुं माहारियाबो थांना थानो हानाय नङा आरो।
औ औ दा बेखायनो जों बुंनो हायो ओ जोंहाबो मोनसे हाजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ दा बेखायनो जोङो हाखौ जोङो गुबुंनायनिफ्राय होबथानांगौ गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानो अब्लासो जोंबो ओ मोजाङै थांना थानो हागोन आरो। दे होमबा नोंथांना औ औ औ औ। दे दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
दे नोंथां।